हेल' नोंथां खोनादों ना? औ नोंथां खोनादों दे। नोंथाङा आंनि मा
औ औ दासो खोनाबाय दहाय खोनायाखैमोन। नेट नाङाखैमोन दां?
औ नोंथां ओ गोजोन फुंबिलि नोंथां निसि सिम - ओ गोजोन फुंबिलि नोंथांनि सिम हेल' नोंथां
औ हेलौ नोंथां। औ खोना औ खोनाबाय खोनायाखै?
औ नोंथांनिखौ आं खोनागासिनो
औ खोनाबाय औ आंबो खोनाबाय। औ दे नोंथां
औ नोंथांनियाव आङो सोंनो सानदोंदि आङो नोंथांनियाव अमा, दाउ बिदि फिनायनि सायाव ओ नोंथांनियाव आङो मोनथिनो लुुबैदोंमोन नोंथाङा आंनो खोन्थानो हागोन ना?
औ बेबायदिनो जोङो आङो फोरमायनो सानदों। अमा
औ बोरमा बेबाय दिनो लानायनि सोमोन्दै आङो गुसुङै फोरमायनो सानदों नोंथांनि सि सिम बेबायदिनो जोङो अमाफोर फिनानैबो बेबायदिनो नख'रफोर खुंनायाव हेफाजाब खालामनो हायो। बेबाय दिनो जोङो अमा बिमा मासे लायोबा जोङो बेबायदिनो खमावनो सयथा सातथा माबाफोर बेबायदिनो फिसा मोननो हायो। बेखायनो अमाफोर फिनाय अमा बिमा लानायाबो जोंनि थाखै गोनां आरो बेबायदिनो अमाफोराबो जोंनि थाखै दायो जोबोर मोजां। मोजाङानो होनजायो बेबायदिनो जोङो अमाखौ फिसिनो थाखै जों बेबायदि नो न'खरफोर बेबायदिनो जेरै थाखानि न'फोर बिदिनो वालफोरखौ ससे हाफ होनानै बेबायदिनो खथा खथायै बेबायदि खथानैफोर बेबायदिनो
औ।
हमोबा जोङो बेबायदिनो अमाखौ बेबायदिनो सयथा थाफोर लानानै जोङो फिनो हायो। बेबायदिनो बुंनो थाङोबा जोंनिथिं अमा फिसाफोराबो जोबोद दाम। बे अमा मासेयावहाय बा देरै फिसाफोरखौनो थाम रोजा, ब्रै रोजा होननानै बायनो गोनां जायो। आरो बेबायदिनो गेदेर मोजांबा फिसाखौ जोङो खमावनो बा रोजा द रोजा मोननो हायो। बिनि थाखै जोङो अमा फिसिनानैबो रां आरजिनो गोरलै जायो हायो। बेबायदिनो जोङो अमाखौ बेबायदिनो फिसिनायाव गुन्दैफोर साफदफोर होनाय जायो। आरो लोगोसे जोङो बे गुन्दैजोंनो होफानो थाखै जोङो बेबायदिनो खुदुनाफोर, थास'फोर हानानै लाबोनानै बेबायदिनो हाना हाना लाबोखांनायनि उनाव बेबायदिनो अराव अदाबाव बेबायदिनो संनानै बेबायदिनो आरो फिसा गोरलै समाव बेबायदि गोरलैनोबो साफदजों माइरं इंखुरजों बेबायदिनो संनानै जाहोनाय जायो।
औ।
आरो बिमाखौबो जोङो बेबायदिनो गुन्दै थास'फोरजों बेबायदिनो लगायनानै होनाय जायो। आरो जोङो खासिबो खालामनो हायो। बेबायदिनो बिमा लायाबाबो जोङो खासिफोरबो फिसिनो हायो। बेबायदिनो जोङो अमा खासि मासे बाबो जोङो अमा खासिखौ मासेयाव जोङो खमावनो फेदेरनो हायोबा बेबायदिनो मोजां नोङो आदार होनानै बेबायदिनो थास'फोर हानानै आरो गुन्दैफोर होनानै जोङो गुन्दैफोर बारा होआ मासेनो थास'फोरखौ बारा होनानै बेबायदिनो जोङो फिसिनानै फेदेरनो हायो आरो खमावनो जोङो बेबायदिनो दानि दाम बाय दि जोङो फेदेरनो हाबाथ' नैजि रोजा बेबायदिनो थामजि रोजा खोनो मोननो हायो जोङो आरो बारा देराबा बायदिनो बारा देरख'नो रोङाबा बेबायदिनो खमावनो जि रोजा बेबायदिनो मोननो हायो न'खर खुंनायाव जोङो बेबायदिनो अमा लानानैबो बेफोरबायदि रां आरजिनो हायो आरो मोसौखौबो जोङो फिसिनो हायो मोसौखौ बेबायदिनो
औ
औ गाय लायोबा बेबायदिनो मोसौखौ बोसोराव मासेल' मोननाय जायो अब्लाबो जोङो गाइखेरफोरबो मोनजायो बेबायदिनो मोसौ फिसाबो एरलांहोनो हायो बिदिनो जोङो मोसौखौबो दस बार'थायै बेबायदिनो खालामनानै रां आरजिनो हायो आरो जोङो मोसौफोर लायोबा गुन्दै बायनाङा जेबो खरसा खालामना ङा जोङो खरसा खालामालासि बिदिनो इजियैनो जोङो मोसौ फोरखौ फिसिनो हायो जेरै बिलाइफोर दंफांफोरनि बिलाइ फोरखौ हाननानै हाग्राफोर हानानै होनानै जोङो फिसिनो हायो आरो बोरमा फोर बोरमाफोरखौबो जोङो बेबायदिनो इजियैनो फिसिनो हायो खरसा नाङा बेबायदिनो बारिफ्राव खानानै गांसो होनानै बेबायदिनो फिसि नो हायो आरो बोरमा खासिफोरखौबो जोङो दाम मोनो बेबायदिनो नैजि रोजाफोर मोननो हायो जोङो बोरमा मा खासि मासेयावहाय दायो मोजाङै फि सिनानै फेदेरनो आरो नोंथाङाबो फोरमायनो हागोन
दाउ अमाखौ नोंथांमोननिथिं मा दाम मोनो आरो माबायदि फिसियो नोंथाङा बो फोरमायनो हागोन
औ औ नोंथां अमा बोरमा बिदिनो मोसौफोरा जोंनो ओ जोबोर रां होयो बिदिनो जों बेफोरखौ फिसिनानै जेब्ला जोंहा फाननो हानाय जायो अब्ला जों जोंनि न'खरखौ दा बिसोरो सुंथायो बिदिनो गोबां रां दाम मोननो थाखाय अमा जों फिसिनाय बुङोब्ला जों अमाखौ जुदि ओ ओ जों हाखरफोराव फिसियोब्ला जोङो बे हा खर फोरावनो एसे जों जुदि पाकखानि वाल बा ओरैनो जों बे उवानि जोङो ओ खथा खथा जोङो रुम बानायनानै होयोब्ला बेखौ जोङो बिसिनि खिफोरखौ जों जुदि हाखरावबो होयोब्ला फोराव माने नाफोराबो देरलांनो हमो बिदिनो जों नायावबो फैसा मोनलाङो अमानि फिसायावनो आरो बिदिनो जोङो अमानो जोङो मोजां मोजां भिटामिन होनांगोन बिदिनो गुन्दै सापर बायदिसिना जों होनो होब्ला जों देरनायखौ नुयो आरो जोंनि जोंनि बारि बागान थानाय बा जों मालाबा ओ बबेबाफोर जायगायाव थानाय जोङो फोरखौ जोङो जुदि हानानै लाबोनानै जों बिसोरनो जुदि रुनानै होयोब्ला
औ
औ नंगौ औ नंगौ
खेबनै फिसा होयो खमसे खम बियो ओ बेखौ जोङो थिनि हाजार बा थाम रोजाखै जों जुदि फानबाबो जोंनियाव ओ थामजिद' रोजा रां मोनो बिदिनो जोङो बेखौ जुदि बुङो द' मासावनो जुदि बे फिसानिफ्रायनो जोङो
औ
खेबनै फिसा होयो अब्ला जोङो बे बिमा मासेनि ओनो नों स्निजिनै रोजा रां मोननो हायो आरो नोंथां बेनिफ्राय बिदि रां मोनोब्ला रां मोननो मोनगोन आरो बिमाखौ फानबाबो जोङो खमसे खम टटेल मोनगोन जोङो दाइनजिनै रोजा रां आरो बेफोरबायदि जों बै अमा माथामल' नङा अमा लायो जों गोबां रां खामायबावनो हायो बिदिनो जोङो बे अमानि जुदि बाजारनिफ्राय जोङो जुदि आदार बायनो हाब्ला भिटामिन होब्ला नो हाबाथ' अमायाबो जोबोद नायाबो बिदिनो गोबां देरो आरो जों जुदि फिनो हायोब्ला जों बिदिनो गोबां रां खामायनो हायो आरो जों बोसोराव खेबसे फिसा होयो बिनिफ्राय जों बिनिफ्राय गाइखेरबो मोन मोसौखौ जोङो बिदिनो मोसौ फिसाखौ जोङो ओ गोबां सुद' फन्द्र हाजारावबो फाननो हायो बिदिनो बेखौ जोङो गोबां रां मोनो आरो बिदिनो दाइनजि रोजा गुजि रोजा गामहालागै जों मोननो हायो हालुवाफोरखौ मोजां जादनि मोसौफोरखौ बिदिनो दाउ फिसिनायनि सायावबो दाउखौ जोङो फिसियोब्ला गोबां रां खामायना होयो जेरै जोंनि दाउ दानि जोंनि न'नि दाउफोराथ' एसिबां बेराम जायो आरो बे न'नि दाउफोरखौ जों जुदि ओ मुलि आलि होथ'नानै जों फेदेरनो हायोब्ला बेखौ जोङो फानजासिम जुदि लाखिनो हायोब्ला गोबां रां मोननो हायो बेफोरबायदि जोङो
औ
जोंनि न'खरखौ सुंथाना थानो हायो आरो बिदिनो ओ दा जोंनि जाखिनि लाइमोन जेरै खायसे खायसेया बिदिनो फरायनायखौ गारबाय बिदिनो साख्रिबो मोना बिथांमोना बेफोरखौ खालामोब्ला साख्रिनि अनगायैबो बिथांमोना जिउ खुंनो हायो आरो बेफोरबायदि बिथांमोनाबो खालामनांगौ आरो जोंनि बेफोरखौ खालामाब्ला जाखिनि ओ बेखार ओ बा जोंनि दानि टपिक बेनोमोन आरो नोंथां दनानै साबो जों जुदि बेफोर खालामनानै जों लायो मोजाङैनो सुंथानो हायो आरो औ मोजां औ नोंथाङा दि फैनांगौ जाबाय बेनिफ्राय गोजोननाय थाबाय नोंथाङाबा आंनो बिदिनो ना फिसिनाय दाउ फिसिनाय आं जोबोर बाथ्रा मिथिबाय आंबो नोंथांनो बिदिनो मिथिहोनो हाबाय ओ गोजोननाय थाबाय बेफोरनि गेजेरावबो आंनो गोबां बाथ
औ दे नोंथां गोजोनथोंसै दे औ